औ खोनादों
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायावनो आङो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आरोना नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां औ
औ होनबा आङो जोंनि बे ओ बर'फोरनिनो माखासे जानाय ओ ओंख्रिफोरनि सायाव आं सावरायनो सानदों आर ना नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ होमबा आं एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै जोंनियावथ' जोंनि बर'फोरनियाव बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो हाग्रा बंग्रायाव नायगिरनानै जानाय जों लोगोसे जोङो माखासे जोंनियाव दोरोङारि ओंख्रिफोरजों संनानै जानाय दङ' जेरै बै ओ दोरोङारि ओ ओंख्रिफोरनि मादाव आं बे अनला ओंख्रि जानायनि बागैनो एसे फोरमायगोनो सानबाय आरो आं जोंहा ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो जानो या माने जोंनि गेजेराव बा जों बर'फोरनि गेजेराव माने गोबां माने बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बा मिथिजानाय मोनसे गोथाव थावब्रेनाय ओंख्रि होननानै जोङो बुंनांगोन आरो
औ।
ओ बे ओंख्रिखौ जोङो बानायनो थाख खाय अन गुन्दैनि गोनांथि जायो आरो बे ओ अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायो जोङो जे ओ जेब्ला बेखौ संनानै जानो गोसो जायो अब्ला ओ लुबैयो अब्लानिया जोङो माइरंखौ गिबियावनो जोङो एसे नांगौ जखानि सोमनानै ओ रुइहोनानै लाग्रोयो मानोना ओ जोङो बेबायदिनो रुइहोनानै लायोब्ला जोङो थबसियाव एबा दिंखियाव खोबाव उवालाव जोङो देबो दैयोब्ला माने थाबनो गलि होनो बा अन गुन्दै खालामनो थाख ओ माने गोरलै जायो आरो बेनि थाखायनो जों बेबायदि सोमनानै लाग्रोनांगौ। उनावहाय जोङो बेखौ उन गन्दैखौ देना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ सारायाव दै होनानै जोंङो नांगौ बिबांनि दै होनानै गिबियावनो जों दैखौ गुदुं खालामनानै गोदौहोग्रोनानै लायो। उनाव जेब्ला दैया ग्लाब ग्लाब गुदुंगोन अब्लानिया जों बैयावहाय ओ बे अन गुन्दै खौ फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि बा जोङो सारनानै होयो। ओ सारहोलां एरहोलां सारहोलां एरहोलां खालामो आरोना। नङाब्ला मानोना बेखौ जोङो खनसेयावनो डाइरेक्ट थोंजोङै ज्र' गारनानै होयोब्ला बियो लदासो जागोन आरो बेयाव अननानै
औ।
अनला ओंख्रिनि जेबो माने महर थानाय नङा। बेनि थाखायनो जों बेबायदि होयो आरो जों माखासेफोरखौ ओ बेबायदि फ्रि फ्रिजों एसे एसे होबाय थायोब्ला गोबाव लानाय मायो बा बे गोबाव लानायनि थाखायनो जोङो ओ नुनो मोनो जे माखासेफोरा ओ फुरैबा जिखि जाया ओ मुवायाव बा बेसादावहाय दै लानानै ओमफाय बे अन गुदैखौ बे दैजों गुलाय खानानैसो डाइरेक्ट थोंजोंनो ज' ओ ओंख्रि संनायावहा लुनानै होयो आरो अब्लानिया जोंङो ओ अब्लानिया बियो गोदौब्लानो ओ लासै गावनोफ्राय मोननानै लाथा ओ लाथा लाथा जायो आरो।
औ।
ओ थिग बेबायदिनो जोङो जेरै ओ बे अनला ओंख्रिखो लानानैनो मोनसे बाथ्रा फावबो जों नुनो मोनो जेरै अनला ओंख्रियाव आगान थाया। होननाय बायदि मानोना बे अनला ओंख्रिया जोंना ओ गथा। ओ एसे आथा आथा जायो नालाय जोङो बेयाव माने ओ गा गायोब्लाबो बियो ओ सिन थाया आरो बियो। खोब फैनानै बोहैनानै बियो खोबफिननानै गथा जाफिनो। थिग बेनिखायनो जोङो बे बाथ्रा बावाबो बेदिनोसै। ओ अनला ओंख्रिया ओ बाहायजादों आरो। अनला‌ ओंख्रिनि मुङा ओमफ्राय जोङो बिखौ गोबां रोखोमनि आलादा आलादा जोङो मुवाफोर होनानै जायो। जेरै जोङो बेयावहाय इ इ इ खारदै होनानै ज जों जायो बा खारदै होआला जोङो खारदैनि अनगायैबो जोङो अनला मोखैबो जायो जोङो थाइगिर फिथाइफोर बायदि जोङो होनानै अनलाखौ गोखैहै जायो जों बेबायदि गो फैजानोब्ला जों हारिखौ होआ होआ आरो बेयाव हारि बाहाया जुदि जोङो खारै बाहायोब्ला बिनि ओ जोङो जा गोखै मोखै होनाय बियो
औ।
गैया जागोन एबा ओ गोखैखौ बे खारैया दाननानै होजोबगोन बिनि थाखायनो जोङो बेयाव खारै होआ जोङो बे गोखैखौ होनानै ओ अनला अनला मोखै बा अनला गोखै ओंख्रिखौ जोङो संनानै जायो। बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि जों बिबारफोर होदेरनानै जों अनला ओंख्रिखौ जानो हायो। जेरै ओ सिब्रु बिबार
औ
सेवालि बिबार लोगोसे जों खार' खान्दाय बिबार आरो सजना बिलाइ सजना बिफांनि बिबार
औ
लोगोसे गाम्बारि बिबार आरो मोदुफुल बिबार
औ
जाय बेफोरबायदि आरो गोबां दङ आरोना बेफोरबायदि बिलाइ बिबारखौ जोङो ओ होनानै होसननानै जोङो अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रिखौ जों गोथाव गोथाव संनानै जायो आरो बेबायदिनो नोंथां नोंथांनि औ नोंथाङाबो नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बा बे बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि एबा जोङो बर'फ्रा ननायागिरनानै जानाय संनानै जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ
औ
होमबा आं जि हायो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिनि सायावहाय आङो फोरमायनोन सानबाय बा आवगायबाय
औ
जिहेथु नोंथाङा दायो जिखिनि बुंलांबाय जे अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंगौ थारै बे जोंनिया अनला ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो जायो बा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जायो।
औ
थिग बेबायदिनो जोंनाव गोबां रोखोमनि ओंख्रि फोर दङ जेरै सबाय बेफोरबायदिनो जोंनाव थाबावबाय
नंगौ
ओ फिनानै दोनजानाय बा मा मा होनगोन बेखौ गोबाव थिनानै दोनजानाय ओंख्रिफोरबो थाबाय जोंनाव जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं आरो बा जोंनाव नारजि दा बेफोरनि बेलायाव आंबो मा जोंनि ओनसोलावहाय मा होनो सबाय सबाइ ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ आं एसे फोरमायहरनो सानदों आरो नोंथांनो सबायाइ ओंख्रिखौ दा सबाय ओंख्रिखौ औ दा सबाइ ओंख्रिखौ जोंनियावहाय माबोरै जायो बा जोंनि ओनसोलाव माबोरै संनाय जायो होननानै बुङोब्ला
औ
जोङो गिबियावनो सबायखौ आखाइ जोङो गिबियाव जोङो फोग्रि फोनानै जोङो बेखौ मा जेब्ला मोनो बेयो बेखौ मारा होनानै जोेबा लाबोनाय जायो लाबोनानै बेखौ जोङो मोजाङै जावनानै फोरानना लानानै बेखौ जोङो थि फिनानै दोनो दा जोङो जेब्ला जानो गोसो अब्लानो जोङो जानो हायो थिग बेबायदिनो जोङो थिनानै दोननाय बे सबायखौ जोङो गिबियाव एवथ'नानै बा एसे एवनानै दसे गुसु जाहोनानै संग्रायाव लाना
औ
बेबायदिनो खामफ्लाय बा गाब्ला बेफोरबायदिनो जिनिसावहाय जों बेखौहाय बथलजों फुख्लेमनाय जायो। बेफोरबायदि बथलजों हुखेमनानै जेब्ला बे गावो अब्लानिया जों बेखौहाय उवालाव एसे एसे देबावनाय जायो माने खुनाय होननानै बुङो आरो बे बे बेयाव बिगुर गोसोम गोसोम थायो। ए बे माने दैबाथाय एसे खारो आरो थिग बेबायदिनो बिनि उनावहाय बेखौ दैयाव एसे सोमबाथाय बे गोजावसै बे बायफ्लेनायफोराबो थिग बेबायदिनो मोजां सुखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो सा खेरखायाव लानानै सरग' होनोसै बिनि उनावहाय जोङो ए गिबियावनो जोङो मा खालामसै बेखौहाय रुनोसै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ गोदौनाय दैयाव होनानै बेखौहाय मोजाङै रुना लानोसै आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो रुयो जोङो बेखौ सागं सानानै जोङो सबायजों गोथाव जानाय बेदर बेफारि बा ना जिखुनु जाया जोङो बेदरखौनो लाबाय दाउखौनो जेब्ला जोङो दाउखौ अब्ला बे जेब्ला गेब्लेयो मोजांनो अब्ला जोङो सारायावबा गुबुन मोनसे सारायाव लानानै जोङो दाउखौहाय थाव मस्ला मस्लि संख्रि बानलु नांगौ रोखोमनि होनानै जोङो जेब्ला दाउखौहाय एवथ'नानै ए मोनहांसिम खालामनानै जोङो बै रुनानै दोननाय रुनानै दोननाय सबायखौहाय बे दाउ एवथु होनानै बेखौहाय ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेखौहाय खसे जबहोनाय जायो थिग बेबायदिनो जौखाङोब्ला जोंनियाव उसुं गोदान बा दंखल सेरबा बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय ओ गंगार दुन्दिया होनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन नाम होनो बिनि मुंखौ
औ
सोरबा मुगा दुन्दिया बेफोरबायदिबो होनो
उम
बे बेखौ होफायोब्ला जोबोद मोजां मोदोमो आरो थिग बेबायदिनो बेखौ होफाब्ला बेखौ मोननायाव होनोसै मोनहां मोनहांआव बा मोननायाव बिनि उनाव दसे दोननानै बेखौहाय संख्रि नायनानै ओ खांनाय जानोसै बेबायदिनो सबायजों दाउ ओंख्रि बा सबाय ओंख्रि जाजानाय जानोसै थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय जायो बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौहाय आरो अब्ला नोंथां बे जोंनि ओंख्रिनि सोमोन्दै रायज्लायनाय बेखिनियाव दोनथ जासिगोन नामा नोंथां औ दे नोंथां दे